अ
औ नोंथां।
खोनादो ना?
औ खोनादो।
उम होमबा जों दा दैज्लां बोथोरनि सायाव एसे सावरायनो नामा?
औ सावरायजायो।
सावराय जागोनना?
औ-औ।
नोंथां जेनेबा दा दैज्लां बोथोर होनब्लाथ' गायनाय -फुनाय।
औ नंगौ।
फुनायाव जोंहा मा -मा नांगौ जायो होनना बुंब्ला
औ।
औ आथिखालावथ' जेनेबा ट्रेक्टरजों हाल एवबाय।
औ औ नंगौ।
ट्रेक्टरजों हालेवबाय बिनि उनावहाय खोथियाफोर फोनायावथ' हाफोरा जोबोद समान जाथारनांगौ नालाय
नंगौ।
एबा मैखौथ' होथारनांगोन खोथिया फोनायाव गायनायावथ' जेनेबा जेबो नङा। एसेयै हाखर हुखरबाबो गायो गायनाय टाइमाव। गोदोनि दिनावथ' मोसौजोंनो गायजोबोमोन खोमादां मोनसे टाइमाव ना?
औ- औ।
गायनाय -फुनाया नोंथांमोननिखिजाय दायो जेनेबा माबोरै सोलिना दं ना जोब्बाय ना गायखांथ'वाखै मा सिफोरा ना दैनि प्रब्लेम जानानै दं बेफोरनि सोमोन्दै एसे खिन्थाना होदो नोंथाङा।
जोंनिथिंथ' बेबायदिनो औ ओ गायनाय -फुनाया जोंना सोलिगासिनो दङ।
उम
दै होननानै बुङोब्ला जोंना फ्राय बोसोरावनो बोथोरखौ नायनानै जोंना माइ गायनाय जायो माने अखा हायोब्ला सो जोङो माइखौ गायनो हानाय जायो आरोखि जोंनिथिंजाय बेबायदिनो बरिं माबा- माबिनि माने सुबिदा गैया आरो दै जगायनो हानाय बान्दोफोरबो दै गैया अखाखौ नेनानै गायनाय जायो। आरो नाथाय ओमफ्राय अखायाबो मालाबा समाव हायो दाथ' आरो बोथोर फ्रा बिदिनो अखाबो बारा गैया आरो अखा हाब्ला बो माने बेबायदिनो बालाया जोंनि हाया माने एसे बालाखाय माने सोबखांनो थोआ होननाय बायदि आरोना अखा हाब्लाबो माने दैया बेबायदि थाबाय थाया आरोना सानसे साननै माने सानथामा सानब्रैयालागै माने बिदिनो रानै जोबो आरो सेबखांजोबो आरो हायानो दा बेनि बेखायनो माखासे आबादारिफ्रा माने माइखौ दाबो गायनो हायाखै जोंनि ओनसोलथिं आरो खायसे फ्रा एसे एनै माने दलाफ्रा माने गायबाय दं आरो दासिमबो फ्राय सुबुङानो बिदि माइखौ गायखांनाय जायाखै आरो आरो बोथोरखौ होननानै बुङोब्ला माने बोथोरफ्राबो आथि खालाव माने मा होनो सिजेनफोरखौबो बारा बेबायदि आगोलोाव माने दैज्लां बोथोर होननाय लोगो लोगोनो अखाजों अखा माने सानफ्रामबो अखा जायोमोन। नाथाय आथिखालाव बेफोरबायदिखौ बारा नुनो मोनला दा बेफोरनि मोनसे जाहोनबो थानो हागौ नङा होमबा जेरै जों अखाफोरखौ जों नांबाय थागौ जायोब्ला माने मोनथिनो मोनो जों बिफां लाइफांजों सोमोन्दो थायनो अखाया माने बिफां लाइफांफ्रा जि बारा थायोब्लासो माने बैफोर जायगाफ्राव माने अखाया बांसिन हायो जाहैबाय आरो
ओम
नाथाय जोङो बिफां लाइफांफोरखौ आथिखालाव जों बांसिन दानफायनाय नुनो मोनो हाजो जौनो जा हायेनावनो जा जाय दानफायनायनि थाखाय माने आबहावाफ्राबो एसे माने गोरान बा खरान जालांनो हमदों आरो जायनि जाहोनाव अखा हायैनि जाहोनाव माने आबाद मावनायावबो एसे माने माइ आबादफोर मावनायाव एसे माने मा होनो खहा खालामनायखौ नुनो मोनदों अखा हायाब्लाथ माने मोनसे आबाद फोथाराथ खहा जाखासै नङा होमबा बे रानलांगोन बे मालांगोन आरो नों मटर मेसिनजोंबोथ नों बेसे दै होनानै लाखिबाय थानो बेबोथ पसिबोल नङा मटर होनना बुङोब्लाथ मटरखौथ जों थिंखलनिफ्राय दिहुनो नङा होनबा जुदि जोंनि दैफोरा जुदि रानलांबाय थायोब्ला हमना ला सिङाव थानाय जोंनि दैनि जनाखि थालो बै दैनि जौखोन्दोआबो माने गाहाय फारसेथिनो थांबाय थागोन
थामा थाम
हायाब्ला अखा हाब्लासो जोंना गोजौ फारसे दावखोगोन नङा होमबा हा सिंनि दैफ्राबो हनानानै बेबायदिनो बोथोरजों मोनसे थायो आरो सब बुस्थुआ मोनसे सोमोन्दो थायो आरो बोथोर होनो बुङोबा माखासे बोथोरावल जोंनि जाग्रा मुवा फिथाइ सामथायाइफ्राबो जोंना थायो जेरै नङा होमबा थाइजौ खान्थालखौ जों फ्राय दैज्लां बोथोरावनो जों मोननाय जायो दैज्लां बोथो थोराव मोननायनि जाहोनानो जाहैबाय माने बे दैजलां बोथोराव फिथाइफ्रा मोननांगौ जायो नालाय बोथोरा माने
ओम
दुंनानै माने फिथाइफ्रा मोनहैयो आरो बेबायदिनो होमब्लाबो बो बिदिनो माखासे सम बोथोराव माने बिदिनो भाद्र मासफ्राव फ्राय अखा हानायखौ नुनो मोनो सिगांङो नाथाय आथिखालाव खुब खम नुनो मोनसै दा आबाद आरो बोथोरजों मोनसे सोमोन्दो आरोना बिसिगि बायदिखौ जों बुंनांगोन मानो होनोब्ला जों नुनो मोनो ओ आबादनोखौ आबादनो दै नांगौ दै माने अखा नांगौ बेबायदि आरो ओमफाय अखानो मा नांगौ मोनसे सिदोमा मोनसे गोथां मुवा नांगौ जायो जाय गोथां मुवायाव फैनानै माने बे गोथां मुवायाव माने सिग्लाब होफैनो हायो जेरै हमनानै ला अखा हानो ब्ला जोंना बिफां -लाइफांनि गोनांथि जाहैबाय जाय जायगायाव बिफां- लाइफां बुर जा बुरजा थायो बेफोर जायगायाव माने बै बिफां लाइफांफ्रा दैनि गोनांथि जानायखाय अखाखौ लिंहरनाय बायदि मोनसे कानेक्टिन मोनसे बुस्थु थायो सोमोन्दो थायो होननानै जों एसे एनै मोनथिनो मोनो। बेफोरबो मोनसे जोंनि ओ बोथोरजों सोमोन्दो थानाय मोनसे बिदिन्थि जाहैबाय।
ओ
दा जोंनिथिं फ्राय ओ आबादारिफ्रानो माइफोरखौ गायगासिनो दङ। नाथाय औ बे दैलां बोथोर समाव ओ फ्राय जोंनि सुबुंफ्रा माइ खिथिखौनो मावनाय नुयो गुबुन खिथिफोरखौ बारा मावनाय नुवा नाथाय गुबुन गुबुनफ्रा माने जोंनि बर'फोर ओंखायो गुबुन जाथि हारिफ्रा माने फ्राय गुबुन- गुबुन खिथिफोर मावनाय खौबो नुनो मोनो आरो दा नोंथांमोनथिं माबायदि खिथि मावो?
जोंनिथिंजाय खोनासंदो ना नोंथाङा आं खिथानि आरो जोंनि खिजाय माबाखौ
औ औ
जोंनिखिजाय फ्रायानो बांसिनानो दैज्लाङावल' माइ गायो। खायसेयाथ' मेसेङावबो गायो नालाय ओ ओरैजाय एसे दैबारि साइदावथ' दैज्लाङाव गायनोनो हाखाया आरोना जेनेबा बिसोर नाव नांगौनि बारा जायो दैयानो दा दैज्लां बोथोराव बिसोरना नांगौ गुबुन बारा जायो ओरैजाय गामि दं दरनैसो जेनेबा लुंखा इदि सियारि इदि मोननै मोनथामसो गामि दं उलुनि बेफोरबायदिखिजायथ' जेनेबा दा दै ज्लाङाव दैया बारा जानायनि थाखाय गायनो हाया आरो नैबे जोंनि बोरियाव थ' फ्राया नो जोंना गायखांबाय माने नैबे हा एसे बाला बासिया हा थायोथ' बेबाय दि हानि मालिकफ्रा आरो जेनेबा बा जोंनो आरो जों दाख्लैबावै जोंनाथ' गोदोफोरो आमथिसुवा बायनासो माइफोरखौ बांसिनानो आखाइ होयोमोन खावसेया आरो जेनेबा।
औ -औ
दाथ' जोंना आमथिसुवानि सिगाङावनो न'खर ब्रै न'खरबासो गामिनि न'खरा माइखौ गायखांबायानो माने।
औ
दाल फ्राय गैलायानो जायो आरो सय गरसो ल'सै खोमा। नाबो इदिनो एबा दंथारोबाबो सोरनाबा खोथिया थिलिया एसे थाबाय सोरनोबा एसे बिगासेसो थानो हागौ आरो उम ओमफ्राय फ्रायानो जोबाय इसोरनाबो जोबगोन जेनेबा गाबोन समफोरनिभिट'रावनो जोबगोन बिसोरनाबो। बि बुहुद आगोथिया मावो, नाथाय माइफ्रासो हानाय टाइमाव दैफोरसो लोगो मोनहैगोन नामा। बाराद्राय थाब मोनबाथ' दैफोर लोगो मोनहैनो हागौ नालाय। आबाद आबादारिफोरासो एसे एडभान्सद्राय जाखो ना माखो। उनावहाय बोथोरजों थगाय जाहैनाय बायदिसो जाहैगोन नामा माइ फिथाइ ओंखारनाय टाइमफोरावथ' अखाया नांगौनि बारा हायोबाथ' खहा जागोन नालाय
औ औ।
जेनेबा सानसे अखा नांगौआव उम उम बुंल देलाय थाङा
औ नोंसिनि फ्राय खेबनै खेबनै आबाद मावो खोमा ना बिथिंजाय।
जोंनि बेयावथ' जेनेबा उम
मा होनो बेखौ आसु माइफोरबो मावो खोमाना नोंसोरनि थिं।
आसु ओं आसुखौ जेनेबा एसे साइदाव मावा आरो आं। उम उम उम।
औ औ
गायो। जों औ बुंलाय नोंथाङा।
आंनि मोनथिनायावथ' दैफोराथ' एभेलेबेल थाबाय थायोदां।
दैया हाफोरा खायसे बालायाव थाया ओमफ्राय खायसे हाया बांसिनानो जेनेबा मोजाङानोबो दं। बिसिना जेनेबा टेनसन गैयि जायो आरो दा। थ' अखा हायालासिनो सप्तासे सान्दुं दुंबाबो बिसिना टेनसन गैया माने दैया। बेफोरबाय दिबो दं मने हाया। ओरैबायदि मोजां
औ
दा बिसोरो जेनेबा सप्तासे सानदाम दुंबाबो माने गायजोबनो हागोन आरो।
औ औ
हाफोराबो जेनेबा इमानबो बुरजा बुरजा नङा नालाय। बिदिनो सोरनाबा फुरानै जागोन सोरनाबा फुरासे सोरनाबाथ' फुराथामबो थायो जेनेबा दङबो ओमफ्राय बिसोर बायदियाबो गायखांजो बाय माने देग्लाय बोथोरखौ जोंनिखिजाय जेनेबा मोजांखौनो बुंनांगोनसो आरो दा जोङो आरो जेनेबा। जोंनि साइदआव आरो नांगौबायायदि टाइमाव गाय गावसोर गायनाय टाइमाव बिसोरो अखाखौ प्रबल मोनबाय माने ओमफ्राय दासो एसे प्रब्लेम होदों नालाय नै मैया दाखलिनिफ्राय दैबानाखौबो एसे एरायलांबायथ' जोंना।
औ औ खोब मोजां मोनबाय नोंथांनाव दैज्लां बोथोरजों सावरायनानै। ओ जोंना समाबो जाबाय होनोमबा दोन्थ'लायनोसै ना नोंथां। औ उन समाव मोनसे आयदानिसायाव जों सावरायबावनोसै।
औ जागोन। उम